हेल
हेलौ औ
खोनादोंना नोंथांआ?
औ खोनादों दे।
ओ नोंथाङा माबाफोर मावदों नामा?
ओ मावनायाथ मावाखै दे दायो फ्रि दं दे
अ होमबा मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनि
औ
ओ जों बरफ्राथ मोनसे आबादनि सायाव सोनारनाय थाबोनाय मोनसे हारि नङा होमबा
औ नंगौदा
जों बरफ्रा उम गोदो गोदाय बेखायनो आबादनि सायावनो थांनानै थाबोदों आरो आबादखौ जोङो बरफोरा जेब्लानिफ्राय समाज दानानै रायजो जाबोनाय जादों बै समनिफ्रायनो बर बा आबाद मावनानै आबादनि सायावनो थांनानै थाबोदों आरो आरै दा बे आबाद मावनाय गासै मुवा बेसादफोरखौबो बरफ्रा गावसोरनो सोरजिनानै लाबोदों आरो
औ
दा बे आबाद मावनायाव ओ जोङो मा मा मुवा एबा आगजुफोर नांगौ नोंथाङा एसे फोरायना हो होनो हागोन नामा?
औ हागोन दे
औ
जों ओ आबाद अ मावनायाव बाहायबोनाय आगजुफोराथ गोबां दङ। जेरैहाय ओ खदाल ओ बिदिनो मै नांगोल हुखेन बावखा बिदिनो बायदिसिना माने एसे ओरैनो फिसा फिसा दङ आरोना ओमफाय ओरैनोथ जोङो ओ माइ आबाद मावनायावथ दायो उ आलि खोनो आलि दाननो थाखायथ जोंनो खदालला गोनांथार आरोना माने जेनेबा बे हाग्रा जायिनि थाखायहाय आलिफोरखौथ' फोथारनांगोन नालाय ओमफफ्राय होनबाबो खदाला गोनांथार आरो ओरैनोथ आरो आजिखालि थ ओ गोदोनि दिनावहाय बिदिनो बांसिन मोसौजों हालौनानैसो गायोमोन नालाय ओ बे समावहाय नांगोलखौ नांगला गोनांथारमोन आरोना आबाद मावनो थाखाय माने गोरान बिदिनो गोरान खेथियानो जा जेनेबा दैजलाङाव माइ आबाद मावनायानो जा जेनेबा बे नांगोलानो गोनांथारमोन आरो नआवनो माबाजों नांगोलजों एवनानै गायनायफोरा ओमफ्रायो
बिदिनो
बांसिन बेफोरखौनो बाहायोमोन आरोना नांगोलफोरखौहाय औ नांगोल जुंगाल
नांगोल जुंगाल मै मै दांगुर लावथि बिदिनो जोङो खासिनि नंआमबा खारा
औ।
हकेन रयना गोबां दं आरो ना
ओं गोबां दङ।
नांगोलखौ माजों बानायो नों फोरमायनो हागोन नामा।
नांगोलखौथ दंफांनिफ्राय बानायो बानायनाया ओमफ्रायो आं बेखौथ बुंनो हाला मा दंफाङा मोजांसिन बे फोरमायना होनो हाला आरोना जिखुनु नांगोलखौ दंफांजों बानायनाय जायो आरो
औ नंगौ जों एसे गेदा महरै नांगौना?
ओं गेददा महरनि नांगौ ओं
नंगौ गासिखौनो बुंङो जों नांगोल बानायनो थाखाय बायदिसिना रोखोमनि जायखिजाया गोरा दंफां मोनोबानो बेनो जायो आरो। गुरैबाबो जायो नाथाय गुर जोनो थाखाय जोंनो गोरा दं दौफांनि गोनांथि जायो नङा होमबा? बिनिफ्राय जोङो नांगोलखौ इसे नांगोल खालामनो थाखाय जोंनो एसे गेदा महरनि दंफां थुख्रा नांगौ आरो।
औ।
ना?
औ नंगौ दा।
औ बिनि उनाव जोङो नांगोलखौ मा खालामो दानख्रेबै दानख्रेबै एसे गोफार खालामनाय जायो ओ माब हायाव मोजाङैनो हाबनो हायो आरो।
औ।
बि जोङो बानायनाय जायो बिनिफ्राय जोंहा मा हमनो थाखाय जोङो नांगोल मुथिनिबो गोनांथि जायो। दा जोंङो मु खौबोओ बिदिनो दानानै लायो आरो।
औ।
बेनिफ्राय जोंहा गेजेराव जों फलंनानै लानाय जायो जाहाथे जों। दिला थाइोना जोंहा गोलावनो
औ।
गिलाखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायनानै जोङो ओ बिजौथिंजाय मा होनदो हां हांथा हांथा बानायनाय जायो आरो। बिनि उनाव बे हांथाखौ मा नांगोलखौ जोङो बेसे गोथां थौ सोगोन आरो बेसे बरहनगोन नङा होमबा बोनो हागोन ना हायाखै दा नैबेखौ खालामनानै जोङो बे हांथायाव माने ग्रोब ग्रोब बहायनानै होनाय जायो आरो। जाहाथे बे मा होनदों जुंगाल जुंगालाव जोङो सोहैनो हायो। मानोना ओरैबो ओरैबो मोसौ मानैजोंसो जों हालेवो नालाय
औ
दा बिदिनो जोङो नायनानै हाखौ नायनानै बा मोसौनि बोनो हानाय हायैखौ नायनानै जोङो।
औ
जिल्लाखौबो हांथा हांथा खालामनानै जोङो सोनाय जायो आरो बिनि उनाव जों लावथियाथ' गोनांथार नङा होमबा? लावथिया जोंहा औवाखौ जोङो स्लिम स्लिम खालामनाय जायो आरो जाहाथे ते जोङो हालेनाय मोसौखौ बुनानै स थाबायनाय साबिखौ जोङो हायो आरो औ दा बेबायदिनो जोंहा हालेवबाय हालेवनायनि उनाव जाहाथे जोङो बे हाखौ हालेवबा मा जायो हाखर हाला जायोना गोजौ गाहाय जायो आरो बे गोजौ गाहायखौ जोङो समान खालामनो थाखाय जोंहा।
औ जायोदां
खालामो ओ सय सात फुटनि गोलाव खालामो। जोङो दानख'नानै बेखौ बानानाय जायो नङा होमबा जाहाथे गुवार जायो एक फुटसो गुवार जोङो खालामो। बेयाव आन्थि गाखोनो जानाय ‌
औ।
गाखोनो हानानै जोङो गुवारा खालामनानै बे हानि गलु बाहाय जानायखौ जोङो मोसौजों बोनानै समान खालामनो थाखाय बे मैखौ बाहायनाय जायो आरो
औ
बे बानायनो थाखाय जोंनो औवा नांगौ बेनिफ्राय जोंनो मा नांगौ दुरुं नांगौ ना
औ
बेखौ नांगौ बेनिफ्राय जोंहा मै दांगुर जाहाथे बे जुंगालाव जोङो हायथानानै मैयाव हायथानानै जोङो बुद्रु लांनो हायो आरो
औ
बेबायदि खालामनाय जायो बेनिफ्राय जोंहा बे मै जोंनो हाखौ बाय समान खालामो
औ नंगौ दा
दा बिनिफ्राय जोंहा ओरैनो फिसा फिसौ बुंबा माइ हानो थाखाय जोंहा खासिबो गोनां जायो
औ
खासिखौबो जोङो हाखासेया लहानि जायो नङा होमबा गेदा महरनि जायखौ जों माइखौ हानाय जायो आरो बेनिफ्राय बे माइखौ बाननानै लाबोनो थाखाय जोंनो मोनसे बावखानिबो गोनांथि जायो
औ
माइ मोख्रिखौ जोङो सरनानै बेखौ न'सिम लाबोनो थाखाय जोंहा मोनसे बावखानो गोनां जायो बावखायाखौबो जोङो औवालनानै बानायो
औ
ओरैबो गोफाद ओरैबो गोफाद नङा होमबा
औ नंगौ दा
बाननानै जोङो न'सिम लाबोनाय जायो आरो आरो बेबायदिनो जोंहा बायदिसिना गुबुन गुबुन हा माबायाव आबाद माव मावनो थाखाय जोंनो जेरै हासिनि नांगौ
औ
बेबायदि जोंङो हाथाय हाथाय थायो मानोना जोङो जाबोर बेजों हनानै जोङो हाग्राखौ गारनाय जायो आरोना
औ जायो दा
औ बे बिनिदि खालामनो थाखाय बेयावनो जोंहा मा हुकेनबो नांगौ जायो हुखेना जाहैबाय बायखोन्दा जेरै मारा हानायायाव माइ गायनाय आबाद मावनायाव जोङो हाग्राखौ एरलानानै गारो हानाय
औ।
बेबायदिनि थाखाय जोङो हुकेन हुकेननिबो गोनांथि जायो आरो
औ ओं।
आरो बेबायदिनो जोंहा रहनानैबो गोनांथि जायो। रयया जाहै मारा होनायनि उनाव जोङो मा खालामो। माइखौ बुथुमनो थाखाय ना मोनसे। दाबसे जायगायाव जमा खालामनो थाखाय जोङो बे रयनाखौबो जों खालामनानै लानाय जायो आरो।
औ।
बेहायबो जोंनो औवा नांगौ औवाजों लोगोसे दंफां। ओ दाब्लांनो गोनांथि जायो जोंनो ना? दा बेनिफ्राय जोंहा गुबुन गुबुन थाबाय जेरै माइ लेख' ओ माइ जोलै दोननो खोथियानि थाखाय जोङो ओ माइजलि खखौबो जोङो मा होनदों औवानिफ्राय खाथि जिरनानै जों बानाय नालायो आरो जों बेयावनो मा होनदों बोसोर सेनि थाखाय माइज्लिखौ सोनानै दोननाय जायो आरो दा बे माइजफोरखौबो जों औवाजों बानायनाय जायो। बेनिफ्राय जोंहा मारा होनायखौ सालिनो थाखाय मोनसे साननाांगनानैबो गोनां जायो।
औ
दा जों सान्दांखौ हार बिदि बानाय नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
सानदांगाखौथ' बिदिनो औव औवानिफ्राय बानायनाय जायो बेखौ खौबो औवानि जेनेबा औवा खाथि जिरनानैहाय बेखौ हेबनानैहाय
औ औ
बानायनाय जायो आरोना बेखौहाय
औ
औवा खाथि जिरसिगोन जिरनानै जेनेबा हेबनानैहाय मालाय नों नोंनि सायाव थासिगोन बियो बेसे गिदिर खालामो गिज बा गिज थार जिना लाानानैहाय माबा खेबनानैहाय बानायनो हायो आरो नाखौ हौवाजोंनो
ए होमबा नोंथां दोनथ'नोसै नामा समावबो जाबाय?
औ ओं दे नोंथां।
दे गोजोननाय थाबाय।
औ औ